औ हेल' नोंथां औ खोनादों नोंथां मोजाङैनो खोनागासिनो।
औ नोंथां गिबियावनो नोंथांनिसिम आंनि गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ नोंथांसिमबो आङो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय आरो अननायखौ आं नोंथांनो बाहरनाय जाबाय।
औ नोंथां औ नोंथांनाव दिनै आङो मोनसे खोथासो सोंनो नायगिरदोंमोन नोंथाङा एसे सम होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां हागोन मानो हाया जानो हागोन नोंथां।
ओ जोंनियावदि दा बुहुद बुहुद आपग्रेड जाबोबाय बुहुद सोलाय बोबायना जोंनियाव गोदोनि आरो दानि जुगाव माने ओ सोलाय बोबाय बेनिफ्राय जोंनियावथ' दा गारि मथर ओंखार बोबायना बे गारि मथरनि सायावनो एसे सावरायनो सा सानदोंमोन गोदोथ' जोङो साइकेल सालायनानै जोङो ओ जिउखौ दाबो दोंमोन दा जोंनियाथ' सोलायबोनानै दा गारि मथरनि जुग सफैबाय। नोंथाङा बेनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां मानो हाया जानो हागोन दा जेनेबा नोंथाङा दे बुंलांबाय जे जोंनि जुगा सोलायगासिनो जेनेबा जेसेबां हायो एसेबां आवगायबाय थादों आरो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां औ।
दा बेनि गेजेरजोंनो जेनेबा मा होनो गारि मथर बिदि जोङो गारि मथर फैनानै मा मा मोजां जादों बा मा मा गाज्रि जादों नङा होमबा नोंथां दा गारि मथ मटर ओंखारनाय लोगो लोगोनो जोङो माने जे खामानिखौ जोङो इसे माने जित समखौ जोङो सिगाङो साइकेलजों होसोलांनानै गो गोबाव सम लायोमोन बै समखौ माने जों दा एसे थाबनो माने सहैनो हायो आरो गारि मथरनि जोहै नङा होमबा नोंथां गारि मथर फैनायनि थाखायनो जोङो माने बे माबाखौ जे समखौ जोङो होसोनो नागिरदों बे समखौ जोङो बे थिग समावनो जोङो होसोहैनो हायो। दा नोंथाङा ओ जेनेबा थांगोन बहाबा पास दस किल'मिटार गोजानाव हो नोंथां बेखौ नोंथाङा आदा घन्टा बा आदा घन्टा बा पन्द्र मिनिट बेनि गेजेराव जोंथाङा सहैनांगौ। दा साइकेलजों थ' नोंथाङा बेखिनि टाइमाव बेखिनि समाव नोंथाङाथ' बेखौ मोनहैस्लाबनाय नङा। नङा होनबा नोंथां दा बेखौ मोन नैनो थाखाय नोंथाङा गारि मथर दं नोंथांनि आखाइयाव दं। दा बै गारि मथरनि जोहैनो नोंथाङा बेखिनि समाव नोंथाङा पास दस किल'मिटार गोजानखौबो हायो माने दा आं बेयावनो बुंनो थाङो जे जेनेबा एसेबां गोख्रोंबो थांनो नाङा मानो होनबा गारि मथरजों जों गोबांनो जिउ खहा खालामनो गोनां जायो जिउ खहा जानायखौ जों गोबां मानसिखौनो नुदों। नङा होमबा नोंथां औ गोख्रै सालायनाङा औ नोंथां माने बिबो मोनसे मा होनो मेचिन बिबो मोनसे जोंखौ बेखौ एसेबांनो अनगोन एसेबांनो जेसेबांनो जों जोथोन लाखिगोन बेबो जोंनियाव मदद होबाय थागोन। नङा होमबा नोंथां दा गारि मटर बुंनाय लोगो लोगो लोगोनो जोंनियाव गोबां गारि मटर फैबाय दा जेरै- स्कुटि दङ, बाइक्स दङ, कार्स दङ, नङा होमबा नोंथां दा बेयावनो गोबां गोबां मोजां मोजां ब्रेन्ड दं जाय फोरनि नामा बाजाज, याममाहा, टिभि एस बायदि बायदि बेफोर बायदि गोबां गोबां मोजां मोजां गारि दं बेफोर बायदि औ दा जेरै मारुत सुजुकि उनन्दाइ टयटायफोरनि गोबां गारि दं दा बेफोर गारिफोरा मोजांनि टाटाफोर गारि दं दा बेफोरो गारिफोरा लोगो लोगोनो जोङो
माने थि समखौ जों हमथानानै लाखिनो हायो एबा जोङो बे थि समाव सहैनो हायो। दा आगोलनि आगोल गारि मथर गैयिनियाव मा मा जेंना सोमजि दोंमोन। नोंथांनोबो फोरमायना होनोसै एसे जेनेबा जोङो नोंथाङा थ' जोङो मिथिबोदों जेनेबा जों आगोल उन्दै उन्दैहाव आरो बिदिनो गोदो गोदाय आबै आबौमोननि खुगानिफ्राय बा जोंहा बिमा बिफाफोरनि खुगानिफ्रायबो जों मोनथिबोदों जे
औ औ नोंथां उम
गराय गारि नङा होनबा नोंथां? मोसौ गारि बा आरो बिदिनो मा दङ मैसो गारि बेफोरखौ जों बांसिन नुोयोमोन बेजोंसो जों माने ओ गुबुन मोनसे टाउन बा निजि सोहोरफोराव जोङो बेजों थाङोमोन बे मोसौ गारिफोरजों गराइ गारि फोरदोंसो जोङो दावबायोमोन दाना बेयाव माबायदि जायोमोन जे मोसौ बो जेरै गराइफोर मैसोफोरखौ जों खस्थ' होनाय जायोमोन दा बेफोरबायदि खस्थ'खौ दा बायदियाव जोङो बेखौ जिब जुनारनि सायाव अयथासारखौ खालामनायखौ जोङो दा निया नुनो थांला एसे एनला दाबो नुयो नुनायालाय ओ बेफोरखौ सुद्रायनाया मोजां दा बेजोंनो खायसेयाबो सोलिना दं जायबा गारि मटर बायनो हाया बेफोरखौ जों मा बुंबावनो नङा होनबा नोंथां दा बेफोरजोंनो सोलिना दं दा जिब जुनारनि सायाव जेनेबा आगोलफोर जोङो अयथासारखौ नुनो मोनोमोन आरो जेनेबा बिसोरखौ जोङो जर जबरदस्ती माने बेखौ जोङो गोजान गोजान औ खास्ति होनाय बायदि जायोमोन औ नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
बिदिनो जायोमोन जेनेबा दा गारि मटरनि जे जोङो गोबां ओ समखौनो रोखा खालामना लाखिनाय दा नोंथाङाबो आंनो बेफोरनि फारसे नोंथाङा मा मा जेंना सोमजिदों बा नोंथांनि मा मा मोजां जादों बा गारि मथरनिफ्राय नोंथाङा मा मा जेंना मोनदोंबा मा मा मोजां मोनदों बेखौ आं एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां ओ गिबियावनो आङो नोंथांनियाव ओ मायबाफोर गोरोन्थि एबा बाथ्रा बुंफ्लांदोंब्ला नोंथाङानिफ्राय निमाहा मोन गोन होननानै आङो मिजिंथिनाय थाबाय औ आंबो आंनावबोथ' एसेबां बेबायदि ओ गियान बेबायदि आब्रुथि ओ बाथ्रा बुंनो हानाय गोहो गैया। नालाय नोंथां बेबायदिनो आङो जि मिथिगौ जि एसे आंनि गोसोनि साननाय बेखौ नोंथांनि सिगाङाव फोरमायनो सानबाय आरो दा नोंथां सुंद'यैनो ओ जोंनि आयदा दा ओ गोदान जुग नङा होमबा नोंथां? ओ दा गोदान जुगाव जोंनिया गोबां सोलायबोनो हमबाय गारि मथर ओंखारबोबाय बे गारि मथर ओंखारनाय आंनि बायदिबा माने फारसेथिं गाज्रिबो जादों फारसेथिं मोजांबो जादों होननानै आं सानो आरो आंनि बायदिबा नोंथां औ बेयो नंगौ ना नोंथां औ नोंथाङाबो एसे ओ साननानै नायदो ना बेफोरनि बा
औ औ नायदों नोंथां माने बेफोरबदि जेंनायाबो गोबां सोमजियो बेखौबो नुबोगासिनो
औ औ औ नंगौ नोंथां थिग बेबायदिनो आङो मोजांखौ बुंनोसै नों थाङाथ' जि एसे बुंलांखांबाय बेनि बागै मोजांनिबो बागैबो एसे ओ बेनि नेगेटिभावबो बुंलांदों बेखौ आं दा पजिटिभाव बुंनो सान्दों आरो नोंथां ओ गोदो गोदाय जोङो मा गारि गारि गैयामोन एसेबां नुनो मोनामोन जोङोना नङा होमबा नोंथां। ओ जोङो साइकेल बायदिसिना बेबायदि जिब जुनारनि सायाव जोङो सोनारो जोङो दावबायोमोन बायदिसिना जोङो। ओ सासथि होनानै जेनेबा खस्थ' होनानै जोङो बिसोरखौ दावबायनायाव ला लाना थाङोमोन जोङो नङा होमबा नोंथां जेरै गोदो गराय जेनेबा गरायखौबो जोङो गोदो गोबां नुनो मोनामोन। गुबुन गोदोनि थाखाय जोबोर माबामोन आरो गोब्राब आरो माने जायला मोनला मानसिफोरा औ मोननो थाङैमोन आरो जायफोरा माहाजोन बेसोर बायदिनावसो गराइफोरखौ नुनो मोनोमोन। ओ दानि औ जुग दानि जुग जोङो सोलायबोनायखौ नुबाय मा गारि मथर माने गोदोर गोदोर गोदोर गोलावफोरा साननानै बेखौ दिहुनबाय। साइनटिस्फोरा बेखौ साननानै नायबायदि जों खम समनि गेजेराव जों जो बोरै सहैनो हागोन जोंथ' सायकेल बेबायदि जिब जुनारखौ जोङो खस्थ' होनानै जिब जुनार जोङो होसोनो हाया जोङो साइकेलफोरजों जोङो समखौ होसोनो हाया बिनि थाखायनो जोङो। साइन्टिस्टाबबो सानना नायनानै जोङो बे गारि मथरखौ दिहुनना लाबोनाय जादों आरो। नोंथांना बेबायदिनो दिहुनना लाबोनानै बे दा जोंनि थाखाय मोजांबो जादों। नङा होमबा नोंथां जोङो। खम समनि गेजेरावनो जोङो बबावबा दावबायनो थाङोब्ला। ओ बहाबा जोङो। फरायसालि बायदिसिनायाव थांबाबो जोंनो नांगौ बहाबा जोङो अफिसफोराव थांब्लाबो जोंनो नांगौ। औ नङा होमबा नोंथां बे गारि मटरखौ औ थिग बेबाददिनो बेखौ थि समाव सहैनो थाखाय जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो। दानि जुगाव दानि जुगावथ' जोङो बुहुद गोबां नुनो मोनो न'खर न'खर गारि मथर बाइक स्कुटि बेबायदिनो गोबां कार बायदिसिनाखौ जोङो नुनो मोनबाय नङा होमबा नोंथां औ। न'ख न'खर नुनो मोननाय जायो आरो दानि जुगाव बेबायदिनो समखौ होसोनायनि थाखाय जोंहा फारसेथिं मोजां जादों। फारसेथिं जोंहा मा जादों खहाबो जादों औ। आफाया माबोरै जादों होनबा जोंहा बिखि मानसिनो थांना थानो थाखायथ' जोंनो गेबें आबहावा नांगोन। जायो नङा होमबा नोंथां गेबें आबहावा नङाब्ला जोङो थांना थानो एसे गोब्राब जायो जोंनि बेरामफोराबो साफिनो नागिरो बायदिसिना जोंनियाव जिब फोर जिबसाफोरा हाबनानै जोंनि देहायाव हाबलांनानै जों खौ गाज्रि खालामनो नङा होमब नोंथां थांना थानाय हां बोनायफोराव जोंखौ एसे खैफोदाव लाबोनो नागिरो आरो बेनि थाखाय जोंनिया गारि मथरा जोंनिया मा उखुन्दै बायदिसिना बेफोरो गनानै जोंनिखौ ओ बार आबहावायाव गोसार जोंनि हां लानायाव जिहेथु जोङो हां लायो अक्सिजेन हां लायो बे अक्सिजेन। हां लानायाव जोंनि बे उखुन्दैआ गारिनि गनाय उखुन्दैफोरा मिलायना। थानानै जोंजों हां बोनायाव जोंजों थांफायो। जिहेथु जोङो हां लायोना बे जोंनि देहा सिङाव थांफानानै जोंनि देहाखौ मा खालामो। गोब्राब औ गाज्रि खालामो औ नंगौ बेबायदिनो खहा खालामो। खालामो बे बिनि थाखायनो बेरा फारसेथिं बेखौ जोङो गाज्रिखौ नुहुरो नङा होमबा नोंथां। आरो बेबायदिनो ओ ओम गारि मथराथ जोंनिया गोबां ओ दा जाबोगासिनो आरो दा जों नुनो मोन ओ बेबाय सर ओ सरकाराबो साननानै मोनसे माबाखौ दिनो दा जोङो इलिक्ट्रिक माने इलिकट्रिक गारि दिहुननायखौ जों नुनो मोनदों औ औ नोंगौ नोंथां इलिकट्रिक गारि खारनायखौ नु नुनो मोनो दिहुननायखौ नुदो ओ जेहेथु खिन्थु नाथा थाय दा जोङो गोबां बिबांनि इलेक्ट्रिक गारिखौ जोङो नुनो मोना। मानो होनना बुङोब्ला जोंनिया ओ बेयो जोंनिया बारा माने। ओ सायाव फैखांथवाखै माने सुबुंफोरखौ गोसो बोनो हाया। खै माने बे इलिक्ट्रिक गारिया औ बेनि थाखायनो जोंखो जोङो बे पेट्रलनि गारिखौ जोङो सालायनो लागा जादों नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां।
बेबायदिनो ओमफ्राय ओ गारिखौ नोंथाङा दहाय बुंखांबाय गारिखौ बांद्राय गोख्रै सस सालायोबा जोंहा मा जाब्रबथाय जानायनि जोंहा मा मोनसे ओस ओ औ खोमाना लानो गोनां जायो औ नोंगौ नोंथां औ। बेखौबो जोङो ओ मेेनटेन खालामनांगोन जोङो ओ गावबो ओ। मा होनो जों गासैखौबो माने रुल बेयावथ ओ नेमखान्थि थायो नङा होमबा नोंथां।
औ नेमखान्थि थायो नोंथां औ।
बे नेमखाथिखौ जोङो मानिनानैबो सोलिनांगोन ओ जोङो गुबुनखौबो जोङो फोरोंनो हानांगोन होनब्लासो जोङो मा मोनसे ओ समान थाखोआव जोङो दावगालांनो हागोन। नङाब्ला जोङो मा गोब्राबाव जोङो गोलैनांगौ जागोन। थिग बेबायदिनो ओ गोदोनि जुगावथ बेबायदिनो थांबाय दा आंथ ओ बेनि ओ फारागखौथ बुंना होबाय नोंथांनि सिगाङाव नोंथाङा माबायदि खोनाख खो माबायदि
औ नोंथां आंथ नों थांनि बुंनाय खोथाफोरखौ आङो खोनानानै जोबोर गोजोननाय मोनदों। ओ जो जोंनाथ आरो समाबो जाबाय नोंथां नङा होमबा।
जोङो बिदिनो आरो उनफोर समफोराव रायलायबावनो मोनगोन बा जोङो नोंथांजों मोजां मोजां। था रायलायबावनो मोनगोन बेखौ आं नोंथांनाव मिजिंथिनाय थाबाय आरो नोंथां नङा होमबा। आसा खालामो नोंथाङा दा खोनादों हेलौ नोंथां। दे नोंथां बियोबालाय दोनथसै। फायबा जाना